नोंथां ओं खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथाङा माब्रै दङॽ
आं थिगैनो दं नोंथां ओ नोंथाङालाय ।
आंबो थिगैनो दं नोंथां
आदसा
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन ॽ
औ ओ सावरायजागोन नोंथां आङो आंबो दा फ्रियावनो ओ खोथा बाथ्रा सावरायनाया गोबां गोबावानो जाबाय दा नोंथाङाबो जे माखासे खोथा सावरायनो आंखौ फन हरदों आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बे हिसाबै ओ नोंथाङा फन हरनायलाय गिबियावनो आं नोंथाङा माखासे सोंथिखौनो आं खालाम गोरनो सान
जागोन दे नोंथां
नोंथां अब्ला नोंथांनाव माखासे सोंथिखौ खालामगोरनोसै नोंथाङा माखासे आंनो ओ मिथिनो लुुबैनाय जे आं बुजिनो लुगैनाय बिनि माखासे फिननायखौ होलांबानो जाबाय दे नोंथां ।
दे जागोन नोंथां ।
नोंथां अब्ला गिबियाव गिबियावनो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ ओ थांना थानाय राहा आरो जे बिसनि लाइफ स्टाइला गामियारि आरो सोहोर रारिनि गेजेराव माबायदि फारागथि दं बिनि गेजेराव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
ओं नोंथां नोंथाङा मोनसे जोबोर मा होनो मोजां आयदाखौनो नोंथाङा सोंदों । बे आयदायाव आङो बेखौनो गि आङो गिबियाव बुंगोरगोन दि नोगोर आरो गामियाव थानायनि जे ओं सुबिदा बा बिनि उसुबिदा बा नोगोराव थाबा माबायदि जायो आरो गामियाव थाबा मा जायो आरो । बे मोननैनि फारागथिनि बेलायाव आं गिबियावनो आं बेखौनो बुंदोंगोन जि ओं से नाम्बाराव जोंहा गोग्लैगोन जोङो गामियाव थानाय आरो नोगोराव हा थानायनि जे सान्थि आरो जोंनि गोग्गो बार जोङो जों नायोबा जोंनि गामियावहाय जोङो दावराव दावसि बा बेबायदिनो गारि मथरनि जोंनि माखासे साउनफोर बा बेबायदिनो जोंनि बार गुबुंले जानाय जोंहा थाउन बा नोगोरफ्रावहाय जोङो बारफोरखौहाय गुबुंले जों मोनो आरो बे बार गुबुंले जानाया जोंनि देहाफोरखौहाय जों गोबां खहा खालामो आरो फारसेथिं जों नायोबा जों गामियारि बा जों गामियाव थाब्ला जोङो गोग्गो बारखौ जोङो मोनो मानो होनबा जोंनि गामिफ्रावहाय गोबां बिदिनो दंफां लाइफांफोर दङ जायहा जोंनि मिथिंगाखौहाय बिदिनो गोथां खालामनानै जोंनो गोग्गो बार होगासिनो जों बेखौ नुनो थाङो आरो माखासे दावराव दावसिफोरनिफ्राय जोङो गामियावहाय जों गोजानाव थानो हायो जोङो आरो नैथियाव जोङो नायोबा गामियारि आरो नोगोरारि जे समाज जोङो नायोब्ला जों नुगोन जोंनि गामियारि फोरावहाय जोङो माखासे जेंनाफोरबो दं । जेरैहाय जोङो थांनाय फैनायनि जेंना जोंनि हान्था मेलानि जेंना जोंनि लामा सामाफ्रा गाज्रि आरो फारसेथि जों नायोबा जोंनि नोगोरफ्रावहाय जोंहा लामा बा हान्था मेलानि जोंहा बेब'स्थाफ्रा साबसिन जायो गामिखौ नायोब्ला आरो थामथियाव जोङो नुनो मोनगोन जे जोंनि फरायनाय लिरनायनि जोंनि सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो गामिफोरावहाय जोङो नांगौबायायदि जोङो इसकु स्कुलफोर बा बेबायदिनो स्कुल कलेज बा जोंहा गोजौ ओ बिदिनो फरायसालिफोर जोंनियाव गैया नाथाय जोङो नोगोर बा सहराव थाब्ला जोङो बे मोजां सोलोंथाइखौ जोङो ओं साबसिनै जों मोननो हायो आरो जोंनि सोरखाराबो बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनि नोगोरफोरावसो जोंनि फरायसालि बा जोंनि फरायसालिमा बा इउनिभारसिटिफोरखौहाय जोङो लुनायखौ नुनो मोनदों आरो गामियारियावहाय जोङो बे फोर सुबिदाफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानाय जायो आरो जोङो नाय आरो जों नायबावोब्ला जों बेखौ नुयो जे बेफार फालांगि बिथिङाव जों नायोबा जोङो नोगोरफ्रावहाय साबसिन जोङो बेफार फालांगि खालामनानै जों गावनि जिउ राहाफोरखौहाय मोजां खुंलांनानै जोङो ओं बेफार फालांगि बि बिथिङाव जोङो धोनि जानो हानायखौ जोङो नोगोरनि सुबुंफोरखौहाय जों बांसिन नुनो मोनो। नाथाय फारसेथिं नायोबा जोंनि गामिफ्रावहाय जोङो माखासे बेफार फालांगि बा बिदिनो दखानफोर होनाय बेफोरनि बिथिङाव जोङो ओं बांसिन ओं उम गाहायथि दिं जों थानायखौ जों नुनो मोनो मा जोंनाव मानो होनब्ला ओ गामियारियावहाय जोंहा खम मानसि थानायखाय जोङो ओं बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनाव बेफार फालांगिफ्रा जोंनाव सलिया। नाथाय जों फारसेथिं नायोब्ला जोंनि गामियारिफ्रावहाय जोङो ओं माखासे बिदिनो आबाद माबा माबि मावनानै जोङो गावनि जिउफोरखौ खुंलनायफोरखौ जों नुनो हादों। आरो मोनसे फारागथिखौ जोङो नुबावो जोंनि जानाय लोंनाय बिथिङाव जोङो नोगोरफ्राव थायोबा जोङो मिथिंगायाव मोननाय जे ओ मैगंफोर बा फिथाइ सामथाइफोर जायखौ जोङो मुलि होआ बेफोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव जोङो मोननाय जायो आरो फारसेथिं जों नायोब्ला नोगोरफ्रावहाय जोंहा गोबां बि दिनो मुलि होनानै ओं रज'होनाय। बि बिफांफोर आरो बिदिनो फिथाइ सामथाइ बा जाग्रा मुवाखौ जों नोगोराव मोननाय जायो। बेखौ जों नायोब्ला जोंनि जे देहायारि बिथिङावहाय जोंनि नोगोराव थानाय मानसिफ्रा जोंनि गामिफोरजोंहाय थुलुंगा खालामोबा बिसोरो गाज्रि बेसाद जेराव मुलिफोर होनाय बेफोरखौ मोनजानाय जायो। अब्ला होनबा अब्ला नोंथाङा बे नोगोराव थानाय आरो गामियाव थानाय बे बिथिङाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ। ओ आंनि गोसोजों जिखिनि मोनदांनाय आं बे खोथाखौ आं नोंथांनो फंनैसो बुंहरगोन। जे नोंथाङा ओ दानिसो बावैसो सिगां माखासे खोथा बाथ्राखौ जोबोद ओंथि गोनाङै फोरमायलांबाय। नोंगौ नोंथां थारैनो ओ नोगोराव थानाय आरो जोंनि गामियारियाव थानाय बिनि माखासे सुबिदा असुबिदाया गोबां माखासे थासारिनि गेजेरजों सोमजियो। दा बिनि गेजेराव ओ सोलिफुबाय थानाय समाव आं नुनाय बायदियै दिनै नोगोर स' नोगोराव जोंनि माखासे गोबां ओ फसंथानफोरा दिनै गायसनजादों। जेरैहाय ओ गिबियावनो फराय-फरायसालि। जेरै फरायसालिमा गोजौ फरायसालि। दा बेफोर आरो माखासे ओ गिदिर गिदिर गलाफोर आरो माखासे ओ मानसिनि गेजेराव सुबुंनि माहारिनो नांगौ जानाय जि मोनसे मुवा बेसादफोर बैफोर मुवा बेसादफोरखौ नांगौनि थाखाय जोङो सोहोराव लायनां गौजायो दा बियो गिबि जोंनि थांना थानाय बेलायाव। आरो गामियारि बिथिंखौ नायोब्ला जोंनि गामियाव थानाय माखासे सुबुं माहारिया ओ गोग्गो मोनसे आबादफोरखौ मावै दां मावै मावनानै जोङो ओ बै सोहोराव लांनानै जोङो माखासे ओ मुवा बेसादखौ जोङो फानहै-फानहैयो। दा बियावहाय ओ गामियारि आरो सो गामियारि आरो नोगोरनि बेलायाव आङो माखासे समाजखान्थिखौसो बुजिना मोनाखै बैफोर माखासे समाजखान्थियाव गामियारि आरो सोहोरारियाव माखासे फारागथि दं नामा नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
आङो नोंथां बे समाजारि बिथिंङाव आं दहायबो बुंनो सानदोंमोन दा आं फोरमायफिननोसै जोङो नोगोर आरो गामिनि जे समाजखान्थि बा बिनि समाज बेयावहाय गोबां फारागथि दङ' मानो होनबा जोङो मोनसे गामियाव थानाय लोगो लोगो जोंहा बेयावहाय रायजो थायो समाज थायो जोंनि धोरोमनि फसंथान थायो जों बेफ्राव जोङो था जों थांनानै बा जोंनि माखासे समाजारि बिथिंनि जेरैहाय जों खामानिफ्राव थांनानै जोङो बांसिनै बांसिन जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय जोङो ओं न'खरजों न'खर थांलाय फैलाया बांसिन जायो जों बिनिफ्राय जोंनि अनलायनाया बांसिन जायो नाथाय जों फारसेथिं नायोब्ला नोगोरफोरावहाय जोङो हारसिङैसो थानाय खौ जों बांसिन नुनो मोनो जेरावहाय बे न'खरजों बै न' खरजों थांलाय फैलाय या खम जायो आरो बेबायदिनो बिसिनावहाय माखासे जे समाजारि बिथिंनि खामानिफोर जेरैहाय बिदिनो फुजा बा मन्दिराव थांनाय बेफोर बिथिङाव बे बिसोरो जमा जानायखौ जों बारा नुनो थाङा बेफोरनिफ्राय नोगोरारि हिसाबै बिसनाव अनलाय लायनाया एसेबाबो खम जायो मानोना थांलाय फैलायाबो खम नाथाय बे बेलायावहाय जों गामियारिफोरा जोङो जयैनो जोङो जोंनि जोंनि माखासे फोरबोफोर जेरै बैसागु, मागो बेफोरखौहाय जोङो जयै रंजानानै जों फालियो। आरो जोङो मन्दिरावबो जोङो ज' ज'यैनो जोङो थाङो बेफोरनिफ्राय जोंनि अनलायनायाबो बांसिन जायो आं बेखौ नुनो थाङो जोंनि नोगोर आरो गामियारि समाजाव।
औ औ थारैनो नोंथां सोहोरारि आरो ओ गामियारि माखासे ओ बिथिंफोरखौ जोङो सावरायोबा गोबां माखासे हा आरो अख्रांनि फारागथि दं आं बेखौ मोनदांदों आरो नोंथां। नोंगौ थारैनो नोंथां ओ गामियारियाव जोङो थानाय माखा माखासे सुबुंफ्रा गोबां अनलायनायनि गेजेरजों जोङो थायो बिनि गेजेराव दिनै आं बुजिना मोनबाय जे ओ गामियारि आरो सोहोरारियाव थानाय माखासे बिसिनि सोलिफुनाय जि मोन से थांखि बेयो जि मोनसे थासारि बियो गोबां ओ हा आरो अख्रांजों फारागथि दं होनना आं बुजिबाय आरो नोंथां। अब्ला नोंथां दोनथांसै नामा दिनै जोङो माखाखौ नैब बे सोहोर आरो गामिनि सायाव जोङो गोबां आबुङै खोथाखौ सावरायनो मोननाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां बे बेलायाव आंबो नोंथांजों सावरायनानैहाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा जोङो दोनथ'नोसै गोजोनथों।